अ औ औ खोनादों नोंथाङा बोरैहाय दङ
आङो दासान्दि मोजाङैनो दङ ओ गिबि गिबियावनो नोंथांनिसिमबो आङो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय जाबाय ।
औ - औ नोंथां नोंथांनिसिमबो बिदिब्ला आं नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होनना फन खालामनाय जादोंमोन आरोना बिदिब्ला जोङो ओ बड'फोरनि दोरोङारि जानाय लोंनायनि सायाव सावरायनोसै नामा नोंथां?
औ सावरायजायो दे सावरायजायो ।
ओ बुं ओ बुंनो थाङोब्ला जोंहा बर'फोरा माने गोदो गोदायनिफ्रायनो जोबोद जेनेबा मोजां मोननाय ओंख्रिफोर दंखायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ ।
बेखौ माने आम बर'फोरा दोरोङारि हिसाबै बाहायो ओंखामनि अनगायैबो । जेरै सबायजों - सबायजों साम' अनलाजों दाउ मैथाजों ना अमाजों नारजि बेफोर थारमाने गासै मोनफा मोनफा दोरोङारि ओंख्रि मोजो बर'फ्रा मोजां मोननाय होनना जों मिथियो आरो ना ।
औ मिथिगौ नंगौ औ ।
ओ बेजों लोगोसे जोंहा आद आरोहाय ओ बेफोरखौ जोङो बानायनायाव जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माने बर' फुरा खारदै जों ओंख्रि बेफोरबायदि खारदै होनाय ओंख्रिफोरखौ मानो होनबा जोबोद मोजां मोनखायो आरो ना ।
औ औ नंगौ थारैनो ।
जेरैहाय जोङो ओ अमाजों नार्जि होनबाथाय गिबियाव जोंङो फाथोनिफ्रायसो नारजि जायो नङा होमबा?
औ नंगौ नंगौ
जों जेरैहाय गिबियाव फाथोखौ फोनानै जेनबा फाथोआ राबाथाय जेनबा बेखौ जोङो खायै जे दान्नानै लाबोनानै आरो जोङो बिनि बिलायफोरखौ माने बिनि मोन फ्रोमबो बिलाइफोरखौ खानानै जोङो सान्दुआव फोराननाय जायो आरो ना ।
नंगौ नंगौ औ औ ।
राननानै अबबा जलंगा एबा मना बे फोरदि बस्थाफोराव सोनानै दिनै गोबाव समसिम जेब्ला बि गोरान जायो अब्ला बेखौनो नारजिन होननानै जोङो मिथियो आरोना ओ बे नारजिखौ खायफा खायफा मानसि फोरा ओ सोरबा सिफ्लेनानै सोरबा मेनानै सोरबा बेबायदिनो ओ बे माने ओरै नोबो एवनानैबो जायो अमा गासैजोंबो जाजायो आरो ना ।
नंगौ नंगौ थारैनो
जेरैहाय जोङो बेखौ ओ संनो सिगां ओ संनायनि सिगांहाय खायफाया दैयाव ओ थाब गेब्लेनायनि थाखाय सोमहाबना दोनो आरो खायफाया माने बिखौ ओ दैजों रुग्रोना लानाय जायो आरो गोबाव समसिम ना ।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ
ओ बेयाव नांगौ बिबांनि खारदैखौबो होनाय जायो बेजों लोगोसे बेयाय ओ बेयो बेदराव होमब्ला बेदरफोरखौ मोजाङै मोनजासे एवना ला बेयाव बेखौ ओ लो लुफुबना ना होनाय जायो आरो ना बेबायदिनो जायो । ओ बिनि अनगायैबो माने जोंजों ओ सुबुंफोर जों मा नारजिया माने बर' सुबुंफोरखो माने गोबां एंगार हायै सोमोन्दो दं होनना जों मिथि थियो आरो ना ।
नंगौ नंगौ थारैनो ।
जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो आजै आजौ समनिफ्रायनो जों गोबां फोथायबोयो जेरैहाय जोङो गोजाननिफ्राय फैफेरै आलासि जेबो नुफैदै आलासि फैबाथाय जों बेफोरबायदिखौ माने ओ नारजि जाहोआ बेबायदि फै नो बायो बेबायदि सोमोन्दो नागारलायो बेफोरबायदियाव फो थायो आरो ना औ औ औ नंगौ नोंथां बेजों लोगोसे आरो मानसि थैनायाव सारादु खुंनायाव बायदिसिनायाव माने नारजिखौ बाहायनायखौ जों नुनो मोन नो आरो ना बे माने जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो बियो जोंजों जेनेबा बेबाददि जोङो सोमोन्दो लाबोयो एबा बेबादिनो माने फोथायलायो आरो ना उम नोंथांमोननि ओनसोलावबो फोथायो नामा नोंथां?
बेबायदि नोंथाङा ओ जि रोखोमै आंनो फोरमायलांबाय बेबायदिनो एखे रोखोमैनो जोंनि ओनसोलावबो फोथायो बेजों लोगोसे आङो जोंनि बर'नि दोरोङारि मैगं अनला ओंख्रिनि सायाव एसे बुंनि नोंथांनि सिगाङाव ओ जाय अनला ओं ख्रिआ जोंनि बर'फोरनि दोरोङारि मैगं नङा होनबा? ओ जाय मैगं खौ जोङो ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय ओ हयथ' जोंहा जोंनि बे संसाराव ओ हाबा जानाय मोनसे ओ नेमखान्थिया दङ जाय ओ जाय ओ जोंनि बर'फोरनि ओ नेमखान्थि बायदियै बे हाबा जानायनि उनाव जि जोंनि बर'फोरनि नेम खान्थि बायदि हाथासुनि होननाय मोनसे- जोंहा फोरबो खुंनाय जाबावो बे फोरबोआवबो जोङो खैना गोदान ओ बिथांनि आखाइनिफ्राय जोङो अनला ओंख्रि बेजों दाउ बे मैगंखौ जोङो माने गासैबो रायजोफोरा खैना गोदाननि आखाइ निफ्राय संनायखौ जानाय जायो जेरैहाय बे मोनसे जोंनि नागार- हायै मोनसे नेमखान्थि जाय नेमखान्थिखौ ओ जोंनि गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै-आबौनि समनि फ्रायनो जाय नेमखान्थिखौ जोङो ओ ओ फालि फालिबोदों जेन'बा आरो बेजों लोगोसे बे ओ जोङो बे अनला ओंख्रिखौ जोङो गोबां बायदिसिना रोखोमनि मै- मैगं- थाइगंजोंबो जोंङो संनानै जानायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो दिनैनि दिनाव जेरैहाय नोङो बुंनो थाङोब्ला बुंनो थाङोबा अनला ओंख्रि जों दाउ बेदर थाहैबाय बेनि अनगायैबो जोङो जेनेबा थाइगिर फिथाइ औवा मेव- वाइ मैदुमफुल बिबार मैद्रु मैगं बैफोर खायसे खायसे मैगं- फोरजों जोङो अनदला ओंख्रिखौ संनाय जायो आरो ओ बेजों लोगोसे नोंथाङा नारजि आरो- अमानि खोथाखौ बुंलांबाय दिनैनि दिनाव जोङो मा नुनो मोनो जोंनि ओ ओ बर'फोरा ओ गिदिर गिदिर ओ टाउन सहर टाउन नोगोरफोराव गिदिर गिदिर- हथेल जाय बिथांमोना खुलिनानै दङ बिथांमोनाबो दिनैनि दिनाव जोंनि बे बर'नि दोरोङारि अनला ओंख्रि आरो नारजि ओंख्रिखौ गावसोरनि हटेलफोराव- संनायखौ जों नुनो मोनसै। आरो बिथांमोना दिनै ट्राइ खालामगासिनो दङ जोंनि बर'नि दोरोंङारि मैगं-थाइगंफोरखौ बा बर' नि दोरङारि मैगं- फोरखौ बिथांमोना गावसोरनि हटेलाव संनानै गुबुन हारिनि मानसिफोरनो जाहो- जाहो नायगासिनो दङ बेयो मोनसे जोंनि गोग्गाथाव बाथ्रा आरो ओ बेनि गेजेराव मख'नो नांगोन दि जाय बि बिथांमोना जोंनि बे अनला ओंख्रि एबा नारजि ओंख्रिफोरखौ ओ जालांबाय गुबुन ओ गुबुन हारिनि मानसिफोराबो जालांबाय बिथांमोनाबो जाखांनायनि उनाव जोबोरैनो माने माने गोथाव मोननायजों लोगोसे बे मैगंखौ बजबना लानाय बिथांमोनखौ जोङो ओ नुनो मोनो आरो
आरो ओ बिथांमोना लासै लासैनो मा जाहैबाय जोंनि बे जि मैगं थाइगंफोर बे मैगं थाइगंफोरखौ बिथांमोनहाबो लासै लासैनो बजबना लानायखौ जों दिनैनि दिनाव नुनो मोनो आरो दा बेयो मोनसे गोग्गाथाव बाथ्रा जाय जोंनि बर'नि बिथांमोना हटेल बा बायदिसिना रेस्टुरेन्ट होनानै जोंनि मैगंफाइगंफोरखौ बा मालाय हारिनि गेजेराव ओरैबादि गोसार होगासिनो दङ बेखौ बि- बिथांमोनखौ बाख्नायनांगोन आरो आ ओ आ आरो बिनि अनगायैबो जोंनि ओ गामि ओनसोलाव ओ जोंनि ओ गुजिगु जौखोन्दोआनो गावबा गाव न'खरावनो गावबा गाव जानाय मैगं थाइगं आबादखौ मावो नङा हबा ओ बैफोर बैखोर मैगं थाइगंखौ जोङो हयथ' दिनैनि दिनाव रासायनारि हा हासार बायदिसिना एम्फौनि मुलि बायदिसिना बिफां देरनायनि मुलि होननानै जोङो ओ मैगं थाइगंफोरखौ बानायो नाथाय जोङो अनला खारि आरो नारजि होननानै बुंनो थाङोब्ला ओ जाय बैफोर मैगङाव जोङो थबसेबो रासायनारिक हासार एबा मुलि होआलाबासिनो जोङो बैफोर मैगंखौ बानायनानै जानो हायो आरो बैफोर मैगंखौ जुदि जों बानायनानै जायोबा हयथ' जोंनि देहा सोलेरा गोग्गो जायो मानो गोग्गो जायो होनना बुङोब्ला हयथ' बेयाव जोंङो जेबो रासायनारि एबा मुलिफोरा हयथ' हाबनानै थाया।
बेनिखायनो जों बैफोर मैगंखौ जोंनि माने गोग्गो देहानि थाखाय जोङो ओ जानो हायो। हायो होननानै ओ आङो आसा खालामो आरो।
औ नोंथां थारैनो माने गोदो गोदायनि सुबुं मानसिफोरा ओरैहाय जोङो बांसिन बहाबा मैहुर खालामनो थांबा बेफोर गासिबो माने मायबाफोर जिब जुनार मोनबा बांसिनै मान जोङो मेनानै जानाय रुनानै सावनानै हांनानै बेफोरखौ जों मोनथियोमोन आरोना। ओ आथिखालाव आरो बेबादिखौ जों नुनो मोनलिया बांसिनै गोदोनि माने सुबुंफोरा माने खारदै बेबायदि रुनानै दै जों बेफोरदिखौ जायो। थानायखौ जोङो मोनथिनो मोनोमोन आरो ना बेफोर बादि बांद्राय रासायनारि हा सार बिफोरदि होनायखौ माने बिसोरो ओ बांद्राय जायामोन आरो जाबा माने बिसोर न'आवनि जिब जुनारनि खि बेफोरजों जेनेबा मेगं थाइगं न'आवनो गायनानै जानायखौ जों मिनथि थिनो मोनोमोन आरो औ बेजों लोगोसे से जोंहा माने गोदोनि मैगं थाइगंफोराबो गोबाव समसिमहालागै थायोमोन आरोना। थिखाल मैगंफोरा गोबां रासायनारिक केमिकेल बायदिसिना होनायनि जाउनाव माने बियो खम समनि गेजेरावनो हरसेबा हरनै गेजेराव‌ माने सेवनायखौ जों नुनो मोनो आरोना औ बेजों लोगोसे जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो गोबां ओंख्रि संनायफोराव माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मस्ला महरैसो बाहायोमोन जेरैहाय सबाय ओंख्रि खारदै संनायफोराव हाइजें बिला लाइ बेजों लोगोसे ओ गंगार दुनन्जिया जायखौ बुङो खा टारा आरो बेबायदिनो दुुनन्दिया औ बेफोरदिखौ बाहायोमोन। आथिखालाव बेफोरखौबो बाहायो बेफोरनि अनगायैबो नाथाय गोद थाव एबा थावसिननायखौ नागिरनानै गोबां रोखोमनि माने बाजाराव बायनाय मस्ला मस्लिफोरख जोङो होनायखौ नुनो मोनो आरोना।
नंगौ नंगौ थारैनो नंगौ।
थारैनो औ।
ओ दा ओ जोङो बेखौबो बुंनांगोन जाय आबादारि बिथांमोना जोंनो मैगं थाइगं फिथाइ सामथाइ बायदि आबाद खालामनानै होयो जोङो जाय जायगायाव जाय आबाद थिलियाव गोदो गोदाय आबै आबौनि समनिफ्रायनो आबाद मावबोदों बेखायनो बै
औ नोंथां औ।
समाव गोबां जाहोनाव आबादारि बिथांमोनहा फसल दिखांनायाव जोबोरैनो गोब्राब जायो। बेनिखायनो बिथांमोना रासायनारिक हासार बाहायनानै आबादखौ मोजां थिखांनो थाखाय सेस्था खालामानो आरो। दा नाथाय मोनसे बाथ्राया बेनो जाय आबादारि बिथांमोना रासायनारि हासार हासार बाहायनानै जोंनि गेजेराव ओ फिथाइ सामथाइ मैगं थाइगंफोरखौ दिहुनदों नाथाय बैफोर फिथाइ सामथाइ आरो मैगं थाइगंफोरा हयथ' एसेब्लाबो माने ओ बिस गोनां जानानै फैदों होननानै जों बुंनांगोन मानो होनना बुङोब्ला जों आबादारि बिथांमोनखौबो जों दुसिनो हाया मानो होनना बुंब्ला बिथांमोना मोनसे फालांगि आबाद मावनानै ओ बिथांमोना ओ जेरैहाय न'खरखौ खुंदों गावसिनि गथ' गथायखौ फरायहोदों। बेजोंनो फालांगि खालामदों सं संसारखौ जाबोदों बिथां बिथांमोनखौ जों ना खालामनो हाया बिथांमोना आबादखौ मावदों थेवब्लाबो जोङो बिथांमोननि आबाद मावनायनिफ्राय बांसिन बांसिन रोखोमै जोङो ओ ओ मुलि होनाय बायदिसिना मैगं थाइगंफोरखौ मोनजायो आरो। बेनिखायनो आं सानदों मा जाय बिथांमोना आबादथिलियाव आबाद मावनानै जोंनि गेजेराव फिथाइ सामथाइ मैगं थाइंफोरखौ जोंनो ओ लाबोनानै होफैदों एबा फानफैदों बिथांमोननिफ्राय जोङो गिबियावनो मैगं थाइगं बायनायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बाथ्राखौ जों सेंग्रोननानै लानांगौ आंनिबा बे नोंथांमोना बे हासार ओ बे आबादखौ मा हासार हासार होनानै मावदों बे फिथाइ सामथायाइयाव माबाफोर बिस गोनां मुलिफोर होदोंमोन नामा नोंथांमोना बेफोरखौ सोंनानै जों बिथांमोननिफ्राय मोनथियोब्ला हयथ' जों बैफोर मैगं थाइगंफोरखौ लाबोनानै एसे साब'धानै सुनानै बा दै गुदुंजों रुनानै एसे साब'धानै संनानै जा जायोब्ला हयथ' जोङो गोबांखिनि बेमार आजारनिफ्राय रैखा मोनगोन होननानै आं सानो आरो नोंथां।
औ नोंथां।
नोंथांमोननि साइड जोंबो बेबायदि आबाद मावनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव आबाद मावनाय बायदिसिना बायदिसिना आबादारिफोरा आबाद मावनाय ओ ओ खौ नुनो मोनो खि जानिबा नोंथांमोननि साइडजोंबो आरो मा मा आबाद मावो नोंथांमोननो एसे नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा नोंथांमोननि साइड जों जे मा मा आबाद मावो बे आबादफोरखौ
अ हागोन नोंथां जोंनिया समजों लोगोसे ओ मेसें बोथोरावबो गोबां मैगंफोर दंखायो नङा होनबा ओ जेरैहाय बेयाव जोंहा लाव बेबायदिनो जिंखा लेस्रा मान माने पटल बेबादिनो उफेरा खेथि गोबां मावनाय जायो आरो ना ओ बेबारैनो बि बेफोराव जों नुनो मोनो गोबां माने फिथाइनिफ्राय लानानै माने फिथाइ थायनायनि एम्फौ जानो हायो मुलि माने गासैजों गासैनिबो माने गोबां रायनायारि हासार मुलि आरि बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरोना आथिखालाव
थारैनो औ नंगौ
आरो दैज्लां बोथोरावबो जोंहा गोबां गोबां रोखोमनि मैगं थाइगं मावनाय जायो आरो ना उम माने बेफोरावबो बे बेजों लोगोसे जोंहा दैज्लां बोथोराव बयबो माने बर'फोर माने गासैबो माने दैज्लां बोथोराव माइ आबाद मावनाय जायो नङा होमबा बेयावबो जोङो खोथिया फुनाय निफ्राय लानानै एम्फौ जानो हायि बेजों लोगोसे रासायनारि हायावनो जेनेबा ओ बे बेबादिनो गोबां बेबायदिनो रासायनारि मुलि बेबायदि हासार हासार बाहायनायखौ जों नुनो मोनो आरो ना औ
दे बिदिब्ला औ दे दे बिदिब्ला ओ दोनथ'लायनोसै नामा दिनैनि सावरायनायखौ समाबो जानानै फैबाय ओ जोबनायाव नोंथांनिसिम फुंबिलि समनि गाहाम हामलायनायखौ आरो खेबसेबाव जासिहरबावबाय आरो उननि समाव जुदि आरो उननि समाव जुदि मालाबाफोर लोगो मोनबावोबा नोंथांजों आरो ओ जायखि जाया मोनसे आयदा आयदानि सायाव गुरै सावरायलायनाय जासिगोन ना मा बुङो नोंथाङा
औ औ नोंथां बेबायदिनो दे होमबब्ला
अ दे बिदिब्ला दोनथ'नोसै नोंथां औ औ दे